औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों मोजाङानो खोनादों
गिबियाव नोंथांखौ गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनबाय
आ दायो नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै बे आयदायानो जाहैबाय आ संसाराव एबा मुलुगाव सासे मानसि हिसाबै एबा मानसिया माबोरै थांनानै थानांगौ
औ औ
बबे बबे गियान आखल आखुफोरजों थांनानै थानांगौ
उम उम
बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
जागोन जागोन नोंथां जोबोद मोजांनि आयदा अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो दे
औ औ बिदिब्ला आं जागायजेननोसै नोंथां आयदाखौ नंगौ नोंथां संसाराव जेब्ला जोङो फोथायो सुबुं माहारिया एबा मानसिया इसोरजों दाजानाय एबा इसोरनि अननायजों जोङो बे मुलुगाव थांनानै थानो ओ मोनदों एबा जोङो फोथायो इसोर दं होननानै मुलुगाव नाथाय दा बेनि सायावनो सावरायगोन बे मुलुग संसाराव सासे मानसिया जोनोम लानानै सासे बिमानि गोरबोआव जोनोम लानायनि उनाव बिमा बिफाया बेखौ खांनानै फेदेरनानै जेब्ला गोलाव खालामो आरो बिनि उनाव संसाराव ओन्दैनिफ्रायनो माब्रै थांना थानांगौ गावनि जिउ जोबजासिम बिनि सायाव सावरायनोसै
नोंगौ नोंथां थारैनो
नंगौ थारैनो ओ जोङो सासे मानसिया माब्रै थांना थानांगौ होनोब्ला जोङो डाइरेक्ट बैसोगोरा समनिफ्राय जों सावरायनोसै नंगौ सासे मानसिया ओ ओरैबायदि थांनानै थानांगौ जाय थांना थानायाव गुबुनखौ जोङो जोंनि थांना थानायाव गुबुना जेबो हेंथा मोना एबा जोंनि थाखाय रावबो दुखु मोना आरो जाय थांना थानायाव जोंनि बुहुम मिथिंगा बिखाया जोंनि दारै जेबो खहा जाया
नोंगौ नोंथां
थिग बिदिनो सासे मानसिया थांना थानो थाखाय गिबियाव गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौबो नोजोर होनां गोनां जायो
नोंगौ नोंथां थारैनो
ओ थां मोजाङै थांना थानो थाखाय रांनिबो गोनां रांनि आंखाल आरो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आदार सुफुंनो थाखाय ओ खामानि दामानि मावनायनि गोनांथि जायो आरो थिग बिदिनो मोजांसिनै संसाराव बयजोंबो गोरोबनानै थांनानै थानो थाखाय जोंनो नांगौ गियान बे गियानानो जाबाय थांना थानायनि गुदि बे गियान गैयाब्ला नोंथांनि थांना थानायाव गुबुना हेंथा मोननो हागौ आरो बे गियान गैयाब्ला नोंथाङा गेजेर ससेयावनो बे संसानिफ्राय ओ अबेथिरायै थांफिननोबो हागौ
नोंगौ नंमोंगौ नोंथां थारैनो
थिग बिदिनो दिनै हमनानै लादो सासे सुबुङा ओ जौ जुवा सिग्राइद गानजा बायदिसिना निसा जिनिसफोरखौ लानानै सोलिलांबाय थादों एबा बाहायबोबाय थादों अब्ला नोंथाङा मिथिगौ जे बे सासे सुबुङा बिनि थांना थानाय लामायाव गावनि ओ आइथिङाव गावनो रुवा दाननानै लानाय बायदि जायो
नंगौ नोंथां थारैनो
बिनि थांना थानायाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिखौ जों नुहुरगोन एबा नुनो मोनगोन जेरावनाखि बियो जायफ्रा जौ जुवा लोंङो एबा जौ जुवा गेलेयो बिथांमोना सोरजोंबा नांलायनोबो हागौ एबा गावखौ कन्ट्रल गैयै रागा जोंनायबो बियो जालांबाय थानो हागौ गावजों ओ गावखौ बियो कन्ट्रलाव लाखिनो हानाय नंङा जाय मानसिया जौ लोंङो बियो गुबुनजों नांलायगोन। गुबुननि थांना थानायनि सायाव बियो मोनथिनाय नंङा गुबुननि दुखुखौ बियो मिथिनाय नंङा गुबुनखौ बियो हेफाजाब होनो रोंनाय नंङा थिग बिदिनो दा नोंथांङा बे सासे सुबुंङा मोजां आखल गियानफोरखौ बबेनिफ्राय मोनो एब्ला एबा माबायदि आरजिनानै लानांगौ। एबा सासे मोजां मानसि हिसाबै बोरै थांना थानांगौ बिनि सायाव नोंथांङा एसे गुवारै बेखेवनानै बेखेवदो।
औ अब्ला नोंथांनि आयदाया जोबोद मोजां माने जोबोद साननो गोनां बुंनो थांङोब्ला जोंङो मानसि जों बयबो मानसि जोंङो सासे इसोरजों सोरजिहरजानाय जिउ गोनां मानसिसो जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया नोंथां जोंङो बे मोनसे बे जिउखौ आरो इयुनाव जों मोनफिनगोन ना मोनफिनला जों बेखौ साननो गिबियावनो जों रोंग्रोनांगोन जोंङो दा खाफाल गोनां होननानै सानजायो नोंथां जोंङो दे मानसि महरै जों इसोरजों सोरिजादों बे बुहुमावहाय माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो बुजिनासिन गियान गोनांसिन जिब होननानै मिथिब्ला मा मानसि माहारियानो दा जोंङोबा बुहुमनि बयनिख्रुइबो नाम्बार वान बुजिनासिन गियान गोनांसिन जिबाव जोंङो मानसि हारिया गोलैदों दा जों गावखौनो खाफाल गोनां साननानै ला
नंगौ
जोङो बेखौ बुजिसेयावबो बुजियालासे जोंङो मावोब्ला जों मावोब्ला जोंङो बिदिनो गावनि जायखौनो जिउ देहा नों देहा थाबासो जिउआव थागोन नोंथां गिबियावनो जोंङो देहाखौ जोंङो बानायना लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय नोंनि आखल आखु गियान दा बुंनो थांङोब्ला जोंङो मोननैखौबो नांगौ देहाखौबो नांगौ जोंनो आखल आखु गियानखौबो नांगौ अब्लासो नोंङो मोननैबो थायोब्लासो मा संसाराव नों थांना थागोन बा बयजोंबो मिलायनानै गोरोबनानै थानो हागोन बा नोंनि जिउआ नोंनि देहायाबो गोरा जागोन दा बेफोरखौ जों माबोरै खालामो होनोब्ला नोंथां जोंङो जेब्ला उन्दै समावनो जोंङो बिमा बि बिफाफोरा जेब्ला नोंङो मोजां गियान होनांगोन बिदिनो मोजां मोजां गियान होनानै मोजां बुजायनांगोन नोंङो गाज्रि फोरोंनो मोननाय नंङा नों उन्दैयाव जे बुस्थुआ सर' जायो मोजां सर' खालामोबा बे मोजां सर'आनो फैगोन। खिन्थु गाज्रि सर' खालामोब्ला बे गाज्रि सर'आनो गिदेरजासिम फैगोन सापस दैयावनो जोंङो सोलोंनांगौ बेफोर बिसोर मा बिमा बिफानि सायाव थाबाय खायसे मा आंनि मिथिनायाव नोंथां जाय खस्थ' जाबोनाय सुबुं माने खस्थ' न'खराव जोनोम मोननाय बेबायदि सुबुंफोरा बांसिन मा गियान मोनो बा थां जिउआव थांना थानायावहाय खस्थ'खौ भुगिनांनानै गियानखौ मोननाय जायो। आं बेखौ बांसिन नुयो आरोखि नोंथां खिन्थु मा ओरैनो खिन्थु ओरैनो बांसिन सोलिबोनाय खस्थ'नि अनगायै थाखा फैसाजों सोलिबोनना सुबुंफोरा मा बिसिनाव बांसि गियान गयैखौ नोयो बिसोर मानसि हारिखबा' मानसिल बिदि होनबाबो मानि अरजाया खिन्थु आं गासिखौबो बुङा खै नोंथां गासैबो दि सुबुं मानसियानो बिदि नङा माने सोर बांसिन बिदिनो जौसे जौखोन्दोआवहाय नैजिबा थामजि जौखोन्दोआनो मा बिसोरो गावनि जिउ बिलु देहा आरो मानसिफोरजों माबोरै गोरोब नांगौ बिनि गियानखौ मिथिया नोंथां
थारैनो नोंथां
दा बेफोरनि जाउनाव मा बिसोरो ओ थाखा फैसाजों गेलेनानै एखमबा बे बुहुम बिखानिफ्राय गुसुं समनि गेजेरावनो जिउखौ खोमानानै लानांगौ जायो नोंथां सापस खोथाथे खोथा थाखा फैसा दं होननानै गोजान गोजान जायगा बेरायबाय बा इक्सासाइसफोर खालामब्ला जाग्राफोर जायखौ मोनो बेखौ जा बाय आरो गाज्रि बेसादजों गेलेबाय द्रागसफोर जौफोर बिसोरखौ नांगौ खिनि लोङाखिसै माने बारा लोंबाय माने इन्जयखौल नागिरबाय माने खुसिखौल नागिरबाय खुसिखौ मोननो हास्थायनानै मा जाबाय बिसोरनि लुबैनाया बारा जाबाय हजों मा गावनि जिउखौ थाल गैला बियो बेवहाय मा एखम्बा समावहायनो एक्सटेन्टफोर जानो हागौसै चान्स थाबाय आरोखि नोंथां बिदि जायो दा बुंनो थाङोब्ला ओ बेफोरखौ जोङो बुजिनांगौ माने गावनि मेलेमावनो गावनो गाव जों बुजिनो हानाय गोहोआ थाखायो बेफोरखौ बुजिसेयावबो नों बुजियालासे थायोब्ला मा बे नोंनिनो खहा बा नोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय नोङो बिराद नोङो साननांगौ जाना फैगोन नों थां बा नोङो खस्थबो मोनगोन दा नों बेबो खस्थ'खौ नोङो खस्थ'खौथ' मोनखायो नों जिउआव खस्थ'खौ नोङो आं खस्थ' सहायनो हाया आं हाया आं लाजियो आं गियो बिदि होननानै थायोब्ला मा जागोन नोङो बे नोंनो नोंनि जिउखौ माने नोङो नोंनि माबायावहाय थांना थानायनि लामाखौ नोंनो गोब्राब खालामना लानाय जागोन नोंथां थिग बेबायदिनो मा जों मानसिया सोलोंथाइ होनो जायखौ जोङो फरायसालियाव सोलोंथाइ लाहैयो फोरोंथाइ फोरोंगिरिफोरा फोरोङो बेखौ जोङो मा मोजां फोरोंगिरिफ्रा मोजां गियान होनायाव जों गियान लानांगोन जे रोखम जोङो बासिना लानांगोन बबे मोजां बबे गाज्रि दा
नंगौ
गिबियावनो जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन सोलोंथाइ लायाब्ला मा जोंनि जिउआव थांना थानायाव सोलोंथाइ आजिखालि जुगाथ सोलोंथाइनि जुग गोदोनि जुग
नंगौ नोंथां
सोलोंथाइजों लोगोसे दावगालांनांगोन नों नोंबो गावखौनो सासे मोजां हरैबा राफोद बयजोंबो मिलायजानाय बयजोंबो अनजानाय सुबुं महरै दिन्थिलांनो थाखाय मा मोजां खामानि मोजां हाबा मावलांनांगोन ओ बयजोंबो सुबुंफोरजों नों मोजां खामानि मावनांगोन गिदिरफोरखौ सोमोन्दो लानांगोन आ आदै आयं आदा आरो उन्दै फोरखौ फंबाय बिनानाव सोमोन्दो लानो गोरों जागोन अब्ला नोंखौ बयबो सुबुंफोरा मोजां मोनगोन आरो मा नोङो माखासे गाज्रि बुस्थु गाज्रि बेसादफोरखौ बाहायनाय गाज्रि खोथाफोर राव बाहायनाय सोरबा बाहायोब्ला नों बेखौ बादा होनांगोन बुजायनांगोन जास नों बुजायोब्ला नोंखौ मानिगोन दे बिसोरो बे मोजां मानसि होननानै आरो नोंनि सिगाङाव साहसबो हानाय नङा बियो आ लासैनो नोंखौ फल खालामनो बे माखासे गाज्रि सुबुंफोराबो माने लामा लागोन नोंथां दा बयबोथ सुबुङा नोङो रोंखानानै फैया नोंथां दा बेखौ जों सोलोंनासो लानांगौ दा जोंहाथ रायलायबाबो नों जोंहा समनि आंखाल जोंना समा जानानै फैबाय नों थां दा नोंथाङादि बिराद मोजां आयदानि सायावहाय आंजों सायाव रायलायबाय आं जोबोद गोजोनबाय नांगौ नोंथां बेबायदि जों रालायनो माने रालायनांगौ माने बे मोनसे जोंनि गोनांथार आयदा नोंथां दा अब्ला जोंना समनि आंखाल समाबो जोबनानै फैबाय आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांखौ आं साबायखर बावबाय नोंथाङा मा बुङो नोंथां
औ साबायखर नोंथां थारैनो नोंथाङा मेनसन खालामजोब्बाय बुंनांगौ बाथ्राखौ थारैनो जोंहा समनि आंखाल नंगौ नोंथाङा मेनसन खालामदों फरायसा समावनो एबा फरायसालियावनो एबा जोङो मोजां आखल गियान दानोब्ला जोंनो गारजेननि गोनां एबा न'खरनि गोनां मोजां न'खरनि आरो मोजां आबहावानि आरो नखरा मोजांब्लासो गामिया मोनजागोन गामिया मोजांब्लासो ओनसला मोनजागोन थिग बिदिनो ओनसोल मोजां जाबासो बिदिनो हादर रायजो बेफोर मोजां जालाङोन थारैनो जोङो माखौ मावनांगौ आरो माखौ मावनाङा गाज्रि मोजांनि सायाव बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो एबा लाइमोन समनिफ्रायनो जों सोलोंनाया गोनां अब्लासो जोंनि रायजो एबा हादरफोरखौ एबा मुलुग संसारखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो हागोन मानसि माहारिजों थारैनोब्ला जोंहा समनि आंखाल बिदिब्ला जों बे समावनो दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबथ'बाय
अके नोंथां गोजोननाय थाबाय